हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।
हेलौ।
नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
बेला गोजोन, बेलासे समनि गोजोन हामलायहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ दे नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा दा?
औ दङ आं ओरैनो दङ जिरायनानै।
होमबा दा नोंथांजों ओ बोथोरनि बागै फंनैसो सावरायनो ओ आखाइयाव लानाय जाबाय। नोंथांजों बोथोरनि बागै इसे सावरायनो हागोन नामा?
हागोन दे सावरायनो हागोन।
??? बोथोर बोथोर बुङोब्ला जोङो बोथोरखौ ओ गासै ओ मोनब्रै नो मोनब्रै ना मोन, मोन्द' मोनना? औ मोनद' मोनद' मोनद' रोखोमै मोननो हायो। गोजां बोथोर गोलोम बोथोर, दुफां बोथोर, उदां बोथोर दैज्लां बोथोर, मेसें बोथोर। बेफोर जाहैबाय गासै बो बोथोर बे बोथोरफोरनि गेजेराव जोङो ओ गोजां बोथोर गोजां बो थोरनि बागै एसे सावरायनोसै। गोजां बोथोरा जाहैबाय ओ गोजां बोथोर समाव जायो जायखौ जोङो ओ मागो मागो मागो दानखौ हमना लानो हानाय हायो बेवहाय मागो समाव बांसिन जोंनि ओनसोलाव बांसिन गोजांनायखौ नुनो मोनो एबा जों गोजां बोथोरखौनो हम ना लानाय जायो। बेवहाय जोङो गोजां बोथोर समाव ओ जों गासैबो सुबुं माहारियानो गोजां गानायनि थाखाय ओ अर सायनाय जायो लोगोसे जोङो बेवहाय ओ ओ‌ मागोजों मागो दानजों लोब्बा लाखिनानै गोजां बोथोरखौ जानाय लोंनाय ओ जेरैहाय ओ फिथा सावनानै जानाय बिदि मोनसे नेमजों ओ बारहोहरनाय जायो बे गोजां बोथोरखौ। गोजां बोथोरावहाय जोङो फिथा देनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंगौ।
ओ फि फिथा, फिथा बुङोब्ला जेरै फिथा सिथाव, फिथा एन्थाब, फिथा हुगुमा एबा फिथा लावदुम बेफोरखौ बेयाव सावनाय जायो लोगोसेनो जों खायसे खायसे औवा हासंदों सा सावनाय एबा बानायनाय बे बेखौबो जोंनि फिथा होननानै बुंनाय जायो। बेवहाय जोङो ओ गोजां बोथोराव गोजां गाहोनो थाखाय ओ सोलेरखौ गरम मोनहोनो थाखाय जोङो ना बेदर ओ जौ गिसि जौ गोरानबो लोंनाय जायो
उम उम
बिदिनो मागोखौ जोङो ओ बरायनायबो जायो नोंथाङा एसे ओ गोलोम बोथोरनि बागै आंनो एसे फोरमायना होदो दे
ओरैनो गोलोम बोथोराथ' ओ जुन दाननिफ्राय जागायो नामा जुन दाननिफ्राय जुन जुलाइ आगष्ट बेवहाय जागायो गोलोम बो
नोंगौ नोंथां
औ गोलोम बोथोरावहाय मानसिफ्रा बांद्राय मोजां मोना थेवब्लाबो जोंनि थाखाय जे गोलोम बोथोराबो मोनसे एंगारनो हायि बायदि
नोंगौ नोंथां
ओरैनोथ' गोलोम बोथोरावहाय उम गोलोम बोथोरफोरावहाय बांसिन गरम जायो आरो बेफोरनिफ्राय जों एसे आनज्रायनानै जे गोजोन लानो थाखाय बिफांनि साया बेफोरावहाय जिरायनानै जों टाइमफोरखौ बारहोहरो आरो मोनाबिलि समावबो एसे लामा आरि जेनेबा जिरायग्रा जायगाफोर दङबा बाहाय जिरायनानै आराम खालामो बेलासिफोरावहाय गोलोम बोथोर समावहाय आरो गोलोम बोथोर बोथोराव हाय ए गोलोम बोथोरावहाय बांसिन फिथाइ सामथाइबो मोनो खोमा ओरै हमनानै लादो खान्थाल गोमोन थाइजौ गोमोन लिसु बियो एसे सिगां जायो गोलोम बोथोरनि थेवबो बो बांसिन खान्थाल गोमोनखौनो जों मोनजायो गोलोम बोथोरावहाय जायखौ जों जायोबा बांसिन गरमसो मोनगुलायो आरो उम खान्थाल खौहाय जायोब्ला जों बांसिन गरम मोनलायलायो होमबा नाथाय बेबो उम गोलोमदै गहोयो गोलोमनानै बेबो जोंनि थाखाय मोजांसो होननानै आं सानो आरो ओरै गोलोम बोथोरावहाय नै जोङो उम गोलोम बोथोर सफैनाय लोगो लोगो नों दैज्लांबो नांहां ङो नालाय बेयावनो नोङो माखासे आबादफोरबो जागायजेनो आरोखि मावनो जेरै खोथिया गोजोननाय आरिनाय बेफोरखौहाय जों जागायनायखौ नुनो मोनो ओरैनो नोंथाङा गोलोम बोथ खौ मोजांसिन मोनो ना गोजां बोथोरखौ मोजांसिन मोनो बा
आंथ' ओ गोजां गोजां बोथोरखौनो मोजां मोनो गोजां बोथोरा ओ गोजां बोथोर समाव जोङो गानफब जोमफब थानायजों लोगोसे ओ अबेबा थांबाबो जोङो माने जेबो ओ जिंगा सिनांगौ गैया जायो मानो बुङोब्ला जोङो ओ गानफब जोमफब थांनानै ओ बेरायनोफोरबो मोजां मोनो नाथाय गोलोम बोथोर समावहाय जों बिदि गानफब जोमफब देलायनो एबा मानो मोजां मोना ओ जाय समाव जोङो ओ गोलोमनायजों लोगोसे ओ जेरावहाय जों सान्दुं गोसाबाबो थानो हाया जायो बेवहाय खायसे खायसे ओ सोलेरनि ओ लोरबां लोरबांथि गोनांफोरा ओ खायसे खायसे बेमारजों भुगिनांगौ जायो एबा ओ सान्दुं गोसायै गसंबाय थायोब्ला ओ खर' गिदिंनानै गोलैनायबो जायो बेनिखायनो आं गोजां बोथोर गोलोम बोथोरखौ बारा मोजां मोना जों गोजां बोथोराव गानफब जोमफब देलाय मेलाय देलायनानै अबाव थानो गोसोब गोसोबाबो थांनो हायो सान जिहेथु बे गोजां बोथोर समाव जागोन नालाय जों सान्दुं गोसा यावबो सान्दुंनिफ्राय जिरायनो सान्दुुङावबो जों जिरायना थानो हायो लोगोसे जों सान्दुंनिफ्रायबो गोबां गोबां माने दि भिटामिन बुथुना लानो हानाय जायो नाथाय ओ जोङो गोलोम बोथोर समावहाय एसेबां ओ सान्दुुङाव थानो हाया एबा सान्दुंनि गोनांथि जाया बायदि आं सानो आरोखि।
ओम ओम।
बिदिनो गोजां बोथोर समावबो जों गोजाङो समाव जों बिदिनो अर खाथियाव जिरायनानै जों लोगोसे गोजां बोथोर गोजां बोथोर दुफां बोथोर दुफां बो
गोलोम बोथोरनि उनावहाय
फैयो?
दैज्लां बोथोरानो फैयो नामाथाय, गोलोम बोथोरनि उनावहाय दैज्लां बोथोर
नङा बेवहाय दुफां बोथोर
दुफां बोथोर
दैज्लां दुफां बोथोर स दुफां बोथोरसो
दैज्लांनिफ्रायसो दुफां गोनदां? हो?
जागोनदां जागोनदां जानो हागौ नोंथां।
ओरै गोलोम बोथोर, दैज्लां बोथोर, दुफां बोथोर, मेसें बोथोर, मेसेंनिफ्राय उदां बोथोर, उदां बो थोरनिफ्राय, ओहो मेसेंनिफ्राय गोजां बोथोरसो खोमा।
औ। गोजां बोथोरसो नोंथां। गोजां बोथोरनिफ्रायसो गोजां बोथोर बोथोरनि बागै एसे ओं थेवबो जोङो बोथोरनि ओ बोथोरनि खायसे खायसे ओ बोथोरनि माबाखौ लागोन जेरैहाय जों गोजां बोथोराव ओ उफ्रा खेथि एबा जायखौ बुङो जोङो मेसेंनि आबाद बेखौबो जों मावनाय जायो, बेवहाय जों गोजां बो बोथोरावहाय ओ बेसर ओ बेसरजों लोगोसे मुस मुसुर दालि खाला दालि ओ मथर बिदिनो आलु कबि फान्थाव, बानलु ओ जायखौ जोङो बिलाहि एबा फान्थाव गोखै टमेट'बो बुंनाय जायो। बेखौ जोङो बे बे बोथोराव मावनानै मोनो। ओ बिदिनो आरो गोथां मैगं थाइगंबो मोनजायो। गोथां मैगं थाइगं जों मोनजाब्ला जोंनि देहायाबो थाजिम गोजोननाय मोनो। बे समाव जोङो ओ गोबां मैगं थाइगंफोरखौनो मोननो हाय। बेवहाय जोङो ओ धुन्दिया जायखौ बुङो जोङो धुन्दिया बे धुन्दियाखौबो गुबैयै मोननो थाङो बे गोजां बोथोर समावहाय। एबा बयनिबो फोथार एबा बयबो गासिबो न'ख न'खरावनो बे धुन्दियाखौ फोनाय नुनो मोनो मानो होनोबा बियो मोनसे ओ ओंख्रिखौ गोथाव खामनायजों लोगोसे जों धुन्दियाखौ बाथोन हिसाबैबो जानो हायो ओ खायसे खायसे खायसे ओंख्रि ओंख्रै जायो। खायसे ओंख्रियाव होनाबो जायो लोगोसे खायसे बेखौ ओ मोनसे सुप सुप सुप एबा बिदै दि बायदिबो नाजों एबा बेदरजोंबो दुन्दियाखौ संना जानाय जायो आरो। बिदिनो गोजां बो थोर समावहाय गोबां रोखोमनि ओ मैंगं थाइगं मोनो। बेवहाय जोंहा मैगं थाइगंनि बारा आंखाल जानानै फैया बेफोरखौ ओ फाननायजों लोगोसे जोंहा न'खराव ओ गोबां मावोब्ला बेखौ जों फाननो हायो। फाननायजों लोगोसे जोंहा न'खराव रांनिबो ओ हेफाजाब जाब मोननो हायो।
नोंगौ नोंगौ।
बिदिनो जोङो गोजां बोथोर समावहाय गोबां रांबो खामायनो हायो। गोलोम बोथोर समावबो बिद दिनो जोङो ओ ओ दैज्लांनि आबाद बेखौ मावनो हायो। बेखौ मावनायजों लोगोसे जोङो जेरैहाय दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला माइ आबादानो जायो बेवहाय नोंथां। माइ आबादानो गुबै ओ बे माइ आबाद जों लोगोसे जोङो दैज्लां समाव बो गोबां मैगं थाइगं मोननो हायो जेरैहाय लेस्रा ओ फल फिथाइ ओमफ्राय जिंखिया ओ लोगो से आरो जों बेयावहायबो मैगं गैथां होननानै बुङोब्ला दिंखिया मैगं, जारि मैगं ओ बिदि मैगंखौबो जों मोननो हायो बेफोर मैगंफोरखौ जोङो मोनजाब्ला देहाया थाजिम मोनो एबा गोजोननाय मोनो बैफोर मैगंफोराबो बै गरम बोथोरनि समाव ओ जिब गोनां एबा जोंनि देहाखौ थान्दा मोनहोनाय मैगं बेफोरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ' थ'निसै नामा? नोंथाङा सम होनायनि थाख खाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।